हेल' हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दायो ओरैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां। ओ नोंथाङा दसे सम फ्रि बा आंजों सि दानायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंनो सि दानो थाखायथ' गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो नोंथां।
ओं नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जोंनो मा मा मुवा बेसाद नांगौ?
औ औ हागोन सि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो गिबियावनो खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै मुस्रा सानांगौ। आरो जोंनो मुस्रा सानो थाखाय जन्थर सोरखि नांगौ आरो बेखौ जों मबिनाव सानांगौ। खुन्दुंखौ साखांनायनि उनाव सोंनांगौ।
खुन्दुं साननो थाखा थाखायथ' आरो जोंनो मुवा बेसाद नांगौ ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां हेल?
औ नां औ खोनादों।
ओं खोनादों नोंथां सिखौ सोंनो थाखाय जोंनो खुन्थिया बेरानि बालेब गनसा बदांगि आरो सोंखांनानै खायनो थाखाय खायथा रासो नांगौ। आरो गान बेखौहाय जोङो सोंखांनानै आरो गान्दैयावबो फाननांगौ ना नोंथां?
औ। आरोबाव नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ एसे मिथियो मिथिनायालाय नोंथां।
खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन हानायालाय। सिखौहाय सोंखांनानै हाय गान्दैयाव फानखांनायनि उनावहाय आरो जोङो बेखौहाय बेखौ सिथानो थाखाय गोबां खस्थ' जायो। बेखौ गान्दैयाव फानखांनायनि उनाव जोङो खायथा बायनानैहाय खायथा जों हाय रासोआवहाय खायनांगौ जायो। खायनायावहाय गोबां खस्थ' खायनाय समावहाय गोबां सम लायो।
उम।
नोआवहाय मोनसे मोनसे मोनसे खननांगौ जायो जोङो। बेनि थाखाय नोङो नों नोङो हारसिं खायनो रोङाबा गुबुनखौबो हाजिरा लानानै खायहोनो हायो। आरो नों रोंखायोबाथ' नों हारसिंनो खायनो हायो नोंथां।
अ।
आरो नो खनखांनायनि उनाव थ' आरो थार नांगौ जायो जि दानो थाखाय। थारखौहाय जोङो नोङो न'आव दानग्रा दंबा न'निफ्राय दाननो हाबाय आरो न'आव दाननो रोङाबा फैसा दाम गारनानै बायनानै लाबोनानै दाफैनांगौ जायो।
अ।
आरो
आरो साल खुन्थियाबो नांगौ जायोना नोंथां?
औ नांगौ जायो साल खुन्थियाखौ थंब्रै नांगौ जायो नोंथां।
अ।
थंब्रै खौहाय नों औवानिबो दाननो हायो। औवानिबो दाननो हायो आरो आरो गयनिबो दाननो हायो नोंथां खुन साल खुन्थियाखौ।
अ अ। आरोबाव मामा नांबावगौ जायो
आरो थारखौबो दानखांनायनि उनाव न'आव लाबोनानै थारावबो जोङो खुन्दुं खानांगौ जायो। रासोखौ थाराव बहायनांगौ जायो आरो बोग्रा नांगौ जायो।
आरो उम
माखु नांगौ जायो जि दानायाव।
अ। आरोबाव माबाफोर
माकुखौबो जोङो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ जायो।
अह
माकुखौ हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै मुस्रा सानांगौ। मुस्रा सा मुस्राखौ साखांनायनि उनावहाय जोङो जिखौ दानो हाबाय आरो माखु माखुजोंहाय
अ आरोबाव नोंथां गरखाबो नांगौ जायोना
औ नोंथां गरखाखौबो गाग्रायावहाय नांगौ जायो।
अह बेखौलाय माबायदि बानायो
बेखौहाय औवानि दाननानै बानायो नोंथां
एह
अब्लानो जों सिखौ दानो हाबाय आरो सिखौथ' गोबां रोखोमनि दानो हा हायो नोंथां मिथिया नामा मा मा सि दायो?
आं बांद्राय मिथिया नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन! नामा
औ एसे एनै हागोन नोंथां खिथानोलाय
एह खोन
जोंनि बर' हारिनि दख'ना दायो। गामसा दायो। आर'नाइ दायो बेयावहाय बेफोरावहाय गोबां रोखोमनि आगर एर खांनो हायो नोंथां
अ
समायना रमायना मिथिंगानि मिथिंगानि महर जोङो बे सिआव सेबखांनो हायो। आरो जोङो खुन्दुंखौबो जोङो गावनि एम्फौ लानायजों एम्फौ फिसिनाय जोंहाय जोङो बे खुन्दुंखौ केपनि गेजेरजों दिहुननोबो हायो नोंथां। थां।
अ।
समायना रमायना। आरो बिफां लाइफांनो हायो बायदि बायदि रोखोमनि। जों बायदि बायदि रोखोमनि दानो हायो। हाथों।
अ मा मा रोखोमनि दानो हायो नोंथां?
गामसा, दख'ना, आर'नाइ गानग्रा जोमग्रा दानो हायो। रमायना, समायना रमायना
नोंथाङा सि दानायाव बाहायनाय
मा होन्दों नोंथां?
नोंथाङा सि दानायाव बाहायनाय माखासे खुन्दुंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
अह। एसे मिथिनायखौ ख
दिरुनो।
उम।
आरो ओमफाय जोङो बांसिनानो बायनानैसो दानाय जायो नालाय नोंथां ओंखायनो बारा मिथिलायलाङा बि
बांसिनानो
औ। आङो सि दानायनि सोमोन्दै बारा मि औ खोनादों। आङो सि दानायनि सोमोन्दै बारा मिथियामोन नोंथां दिनै नोंथांजों सि दानायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। नोंथांनिसिम बेफोरखौ खिन्थानो
आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंबो।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। आङो उन फोरावहाय सम मोनबा नोंथांजों नोंथांजोंहाय आरोबाव खनसे रायलायफिनो हागोन नामा नों थां?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला जोङो उनावहायबो बेफोरबायदिनो सावरायलांबाय थानो हागोन दा?
औ।
गुबुन टपिकनि सायाव।
औ हागोन नोंथां। नोंथां नोंथाङा आंनो सि दानायनि सोमोन्दै खिन्थानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां।
दों।
औ।
दे होमबा नोंथां उनावहाय जों सा जागोनना नोंथां? दे होमबा नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां